हेलौ।
हेलौ।
औ। खोनादों ना? औ।
औ औ खोनादों।
औ नोंथां दायो आङो ओरैनो दङ।
अ अब्ला माने आं नोंथांजों बिदिनो बर' बर'फोरनि मोसानाय मुसुरनाय बिनि सायाव रायलायनो साननानै आं नोंथांनो फन हरनाय जादोंमोन आरो जुदि नोंथाङा जेबो उसुबिदा गैयाब्ला सावरायनो हागोन ना
हागोन नोंथां। बिदिब्ला नोंथाङा बेनि सोमोन्दै एस से फोरमायग्रोदो।
औ दे। ओ बर'फोरनि मोसानाय मुसुरनाय बुङोब्ला बे गोदोनिफ्रायनो मोनसे सिनायथि महरै दासिमहालागै दंबोबाय थायो‌। जेरै ओ बेफोरबायदिनो खुगा मेथाइ बायदि बायदि रोखोमनि मेथाइफ्रा जोंहा गोदोनिफ्रायनो दंबोयो दा दा मेथाइ बुङोब्ला ओ बर'फोरनि मेथाइ दोंसे होनोब्ला बेखौ जोङो बागुरुम्बा होननायखौ जोङो मा होनो मिन्थिनो मोनो नङा होमबा।
औ।
औ आरो बेजों आरो बेजों लोगोसे बर' बर' हिनजावफ्रा दख'ना गाननानै बा फास ओ दख'ना गाननानै फास्रा लानानै बा बिदिनो आर'ननाइफोर लानानै बिदि बागुरुमबा मोसानायखौ जोङो खोब मोजां मोनोबा मोजां नुयो नङा ओमबा। औ दा बेबायादिनो बर'हा गावनि माखासे गोबां रोखोमनि दामग्रा देग्रा आगजुफोर आगजुफोरबो दङ जेरै ओ खाम सेरजा सिफुं बेफोरबादि बेफोरबाय ओ बेफोरो बर'नि मोनसे दा ओ दामग्रा देग्रा आगजुफोर
औ
नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा बिनि सायाव? जेनेबा खा औ दे बुंलाय
ओं बर'फोरनि दोरोङारि दामग्रा देगग्रा आगजु होननानै बुङोब्लाथ' बेफोरनो नोंथाङा जाखौ बुंलांदों खाम सिफुं जथा सेरजा ओ बिनिफ्राय गंगोना थरखा ओ रेग' रेग' आरो बिब्दिनो माखासे मानि दंबावो।
औ।
बेफोरनि गेजेरजों जोंनि हारिमुवाबो सिनायथि मोनो आरो जे जोंहा मोनसे आंगो दामग्रा देग्रा दंखायो गुबुननि सोलाव लानाय नङा गोनांथि गैया बेफोरबायदि होननानै दा बैफोर दामग्रा देग्रा आगजुखौ खौ बर'फोरा रंजानाय समाव दामनानै बेजों लोगोसे मेथाइ रोजाबनानै मोसानायखौबो जोंङो नुनो मोननाय जायो। माब्लाबा समाव बे दामजुफोरखौल' दामनानै रंजानायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो आरो गोजोननाय लानायखौबो जोङो नुनो मोननाय जायो मानो होननानै बुङोब्ला ओ मेथाइ एबा मिउजिकआ। ओ जोंनि गोसोखौ मोनसे गोजोन होनो हाग्रा होननानै गोबां गेदेमाफोरा दिनैसिम बुंलांगासिनो दङ जायनिखि थार खोथाथार। अब्ला बे फोरफोरखौ बर'फोरा ओ मोनसे दामनायनि आदब खायदाजोंहाय सोदोब देंखो मिलायहोनानै जोबोद मिलौदोयै दामबोनानैहाय बेखौ बाहायबोगासिनो दं आरो। ओ बेनिफ्राय आरो आथिखालाव नुनो मोनो बे फोरखौ दामनानै जोंङो मोनसे गोजौ थाखोसिम थांनायखौबो जेरैहाय सेरजानि मोनसे क्लास लानानैबो जोङो सासे सेरजायावहाय डिग्रि गोनां जाहैनो हानायखौबो जोंङो नुनो मोननाय जायोसै आरो। खामनि बेलायावबो सिफुंनि बेलायावबो जोंङो बेबायदि ओ माखासे सुबिदा मोननायखौ नुनो मोननाय जादों। ओ दा नोंथाङा बेफोरबायदि मायबाफोर मोनथिबावगोन?
औ नोंथाङा माबाफोर सोंनोब्ला सोंजागोन?
ओं दा नोंथाङा बुंदोंमोन ना दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय ना अब्ला नोंथांनियाव नोंथांनियाव आंङो नैबेखौनो सोंनोसै जे बर'फोरनि मेथाइ बेखौहाय मा मा समाव खननाय जायो एबा मा मा बाहागोनि दङ बेखौ मिथिगौ ना?
औ आं माने बाहागोखौथ' एसेग्राब मिथिलिया। अब्लाबो जेनेबा बबे बबेयाव औ औ दे खोन्थादो।
बिनि उनाव नोंथाङा बुंबानो जाबाय। ओ दायो जोंहा गोबां रोखोम रोखोमनि मोसा मेथाइ खननाय दङ। सम लायै सम आलदा आलदा आरो दा बेबायदिनो जोंहा बैसागु मेथाइ दङ ओ हाबा मेथाइ दङ जि दानाय मेथाइ दङ आरो संसार जानायनि मेथाइ दङ, दुखु दाहानि मेथाइ दङ, जोहोलावनि मेथाइ दङ, लावखारफोरनि मेथाइ दङ, खुदिया बुरखायनाय मेथाइ दङ। आरो बेबायदिनो राज जा रानिनि मेथाइफोर गोबां रोखोमनि मेथाइखौ जोङो नुनो मोनो आरो लोगोसे हादोर सिबिनाय मेथाइ बेफोरखौबो जोङो नुनो मोनो। बेफोरखौ जोङो उम सम लायै - सम रोजाबनाय जायो रंजानाय जायो ओ मिलायहोनानै।
औ।
दा नोंथां जोंथन बेफोरखौ गासैबो जेनेबा खनबाय थानाय जाया। जेरैहाय जोहोलावफोरनि मेथाइ बेखौथ' ओरैनो नांला बंसायै जोङो खननाय जाया। अब्ला जोंनि गेजेराव दि बेफोरबायदि मेथाइफोर दङ गोबां रोखोमनि बेफोरखौ जोङो मानिफ्राय मिथिनो हायो बेखौ एसे फोरमायगोन ना?
औ। खोनादोंना नों